अ नोंथां खोनानो मोनदोना नोंथां अ ए एलौ नोंथां हेलौ हेलौ अ नोंथां खोनानो मोनदों नोंथाङा खोनानो मोनदों ना
औ खोनानो मोन्दों ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों
नोंथां आं दासान्दि जिरायना दंथ'यो नोंथां
नोंथाङा दायो ओंखाम जाखांबाय नामा फुं
अ नोंथां जाखांबाय जाखांबाय ओं ओंखाम
औ औ जा जाखांबाय जाखांनायालाय
औ नोंथाङा दासान्दि बोथोरफोरा माबोरै नोंथां मोननिजा
जोंथिं दाथ' बिबायदिनो सानदुं दुंदों दायो नोंसिनिथिंलाय नोंथां
औ नोंथां जोंनिथिं बो बेबायदिनो सान्दुं सान्दुं दुंना जोबोद गरम जादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो होनबा फ्रियैनो दं आरो ना
औ नोंथां फ्रियैनो दंथयो नोंथां
औ औ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला नोंथांजों आं मोनसे थपिक एबा आयदानि सायावसो सावरायनो होनना फैदोंमोन सावरायनो हागोनना?
औ नोंथां सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन
औ नोंथाङा अब्ला इन्टारनेटनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
नोंथां मा होनदों नोंथां
नोंथाङा इन्टारनेटनि बागै एसे
एसे फोरमायनो हागोन नामा इन्टारनेट इन्टरनेट
औ
औ इन्टारनेट औ नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथां
ओ इन्टारनेटखौ जों मा मायाव बाहायनाय जायो
जायो
एबा मा मा गाज्रि खामानि खोख्लैदों गोहोम खोख्लैदों इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय
औ नोंथां
औ
नोंथां जोंथ' दा बुंनो थाङोबा नोंथां इन्टारनेट होनोबाथ' जोंखौ जोबोद मोजां मोजां खालामदों नङा होमबा नोंथां जायनि जाय जायहा इन्टारनेटजों बा इन्टारनेटखौ बाहायनो रोंदों बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां जादों नोंथां मोजां जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां जायबा जायबा मोजाङाव मोजां लामाजों बाहायनो रोङाखै बेफोरो बिसोरनि थाखाय गाज्रि जालांदों नोंथां
औ औ
दा नोंथां जोङो बुंनो थाङोबाथ' जोङो जों रोङै बुस्थ रोङै खामानिफोरखौबो जोङो नोंथां इन्टारनेटाव नायनानै जोङो गावखौ मा फोरोंना लानो हायो नोंथां
औ
नोंबा सोलोंना लानो हायो
औ औ
दा नोंथां इन्टारनेटआवबो माखा दानि जुगाव नोंथां जोबोद मानसिफोरा दाउ जौगाजोबनाय जौगाजोबनायखौ नुबाय नोंथां नङा होमबा
औ औ
औ बेफोरबायदिनो नोंथांमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा इन्टारनेटनि सायाव
ओ इन्टारनेटआथ' जोंना दा गोबां बिदिनो जौगानो हमदों आरो इन्टारनेट फ्राय जोंहा गोबां बिदि सोलोंथायखौ लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
जेरै जों फरायनायनायाव होन जोंनि अफिसनि माबा मोनसे खामानि मावनायाव होन जों इन्टारनेटखौ बाहायनो हायो आरो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों फ्राय खामानिफोरखौ मावनो खौ जों नुनो मोन्दों दा दायो सोलिबाय थानाय
औ औ औ औ नंगौ
एबा इन्टारनेटजों जोङो गाव गाव बेबायदिनो
बेबायदिनो
हलायलायनो हायो एबा गावजों गाव बेबायदिनो कनटेक्ट खालामलायनो हायो इन्सटाग्राम फेसबुकफ्रावहाय जों गोबां
गोबां
रां रुफा रांफोर खामायनो हादों जेरै गावनि कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो खामायनो हादों
गोबां सम
आरो बेबादिनो गोबां दाथ' जोंहा कम्पानिफोराव एबा गोबां खामानिफ्राव बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथा हेलौ औ आरो
औ नोंथां हेलौ
बिदिनो जोङो खोनादों ना नोंथां
अ नोंथां खोनानो मोनदों नोंथां
ओ जोङो बेबायदिनो गिदिर गिदिर कम्पानि आरो बेबायदिनो जोंनि फरायनाय बा अनलाइन क्लास लानाय हायो जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंजों
औ
खोनादों ना हेलौ
अ नोंथां खोनादो गासिनो खोनागासिनो अ हेल' हेलौ नोंथा खोनागासिनो नोंथां आङो
ओ खोनादों ना? ओ बेबायदिनो जोङो गोबां खोनाबायना?
औ नोंथां आं खोनागासिनो नोंथां।
औ औ बेबायदिनो जोङो गोबां गाज्रि खामानिफ्रावबो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै जों गेम गेले ना जोंनि टाइमफोरखौ जों ओरैनो स्पेन्ड खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जिथु जोङो बांद्राय जों ससियेल मिडियावहाय जोङो रिल्स एबा जों बेबादिनो इन्सटाग्राम फेसबुक नायनानै जों ओरैनो टाइमफोरखौ हगार हरनायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फंनैसो फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां औ खोनादो ना नोंथां?
औ औ औ औ औ औ खोनादो।
औ नोंथां नोंथाङा जिबायदि बुंना थांबाय गासिबो बाथ्रायानो सैथो नङा ओमबा नोंथां?
औ औ सैथो नोंथां।
उम नोंथां जोङो आगोल जिबायदि जोङो ओ मा होनगोन बेखौ जोङो सिटि एबा ओ बा‌ सिथि बा लाइजाम होनोमोन ना नङा ओमबा नोंथां? आगोल जों बेफोरबायदिखौबो लिरना हरनायसो नुनो मोनोमोन आगोल थ' नोंथांजों इन्टनेटनि थ' जोङो बे सिटि बे सिटि बा लाइजामाबो जोंना एस एम एस बा जेने इमेलनिया इमेलनि दारा जोङो दा हरनो हानाय जाबाय नङा नोंथां?
औ औ
आगोल जोङो सिटिबा जोङो खाननैबा खानथाम नांखागौमोन बेबायदि गोजान गोजान जायगाबाथ' बे सप्तासे बा सप्तानै नांखाथारखोगोमोन नङा ओनबा नोंथां?
औ औ
दाथ' जोंना इन्टारनेटनि जुग नालाय इन्टारनेटनि जुगदो जों इमेल नि बा इमेल नि दारा नङाबा जों एसेमेसनि नि दारा जोङो दाना बेखौ हरनो हायो नङा ओमबा नोंथां? खोनादो ना नोंथां हेलौ
औ खोनादों
औ अ अ औ हेलौ
औ औ
हेलौ खोनादोबा
औ औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा औ होनबाथ' जों इन्टारनेट औ हेलौ अ दाथ' जों नोंथां इन्टारनेटनि जुग नङा ओनबा नोंथां?
औ
हेलौ
औ औ औ खोनागासिनो
औ दाथ' जुग अ दाथ' इन्टारनेटनि जुग नङा ओनबा नोंथां?
औ औ
दा आगोल आगोल जिबायदि इन्टारनेट गैयामोन नङा ओमबा नोंथां?
ओं ओं
खोनादोना नोंथां औ दाथ इन्टारनेटनि जुगाव जों नोंथां औ नोंथां जोङो गेमफोर गेलेनाय बेलाखौ नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां
औ
नोंथाङा जिबायदि बुंना थांबाय जे गेम गेलेनानै टाइम स्पेन्ड गावनि समखौ जों बारहोना बारहोना लायो बा फेसबुकफोराव फेसबुक बा इन्सटाग्रामफोराव गावनि रिल्सफोरखौ नायनानै गावनि टाइम खौ बारहोना लायो होननानै नङा होनबा नोंथां बेफोरो
औ
नोंथां जों इन्टारनेटआवबो जोङो रां खामायनो हानाय मोनसे
खहा मोनसे रां खामनो हानाय मोनसे लामा दोङो आरोना नङा होनबा नोंथां जायफोरा फोराव गोसो दं बा फेसबुक बा इन्सटाग्रामफोराव गोसो दं बेफोरावबो खामायनो हानाय मोनसे लामा ओंखारना होबाय नङा‌ होमबा नोंथां दा जिबायदि नुनो मोनदों आगोल जिबायदि मानसिफोरा इफोरखौ जेबो मिथियामोन दानि जुगाव इफोरखौ मिथिनानै गावबा गाव गावबा गाव जिउखौ माने देरहोना लानाय गोदि जाबाय नङा होमबा नोंथां दाथ जोङो खायफा खानै खायफा खा खानै नङा मानसिफोरखौनो जोङो जों जौगा जौगानाय नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां इन्टारनेटनिदो
औ औ
नोंथांमोनजा बेफोरबायदि दोङो नामा जे इन्टारनेटनि इन्टारनेटदो बेफोर गावनि जिउखौ दालांनाय नुनो मोनदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायनो लाागोनबा
ओ इनटानरेतजों
गावनि जिउखौ दालांनो
इन्टारनेटजों गावनि जिउखौ दालांनानै ससेल मिडियाव खालामनानै ओ बेबादिनो
औ औ
ओ जोङो गावनि खनटेन खालामनानै क्रियेट ओ जों नुनो मोनदों जिथु जोङो फैसा खामायनो हादों गावनि कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै एबा जोंनि गेजेरजों जों गोबां रांबो खामायनो हादों जेरै गेम गेलेनानै आरो बेदिनो जोङो ओ इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेंकिं अनलाइन इउस जों खालामनो हायो ओ बेदिनो गोबां खामानिफ्राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ
ओ इउ पि आइ खौहाय जों फैसा ट्रान्सफार
उम उम उम
नङा होमबा नोंथां जोंनि थाखाय जोबोद गोरलै जानानै फैबाय दायो जोबोद सुबि दा जानो फैबाय दायो बांसिनि सुबिदानि सुबिदा जालांनो हमबाय ओमफाय ओ दा बुंनो थाङोब्ला ओ दा जोंहा समावबो जानानै फैबाय नङा होमब्ला नोंथां नोंथाङा बेबायदि दसे सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गावनि रोंगौथि एबा गावनाव एबा रोंगौथिफोरखौहाय फोरमायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे
औ गोजोन्थों
होन दे